ह खोनादोंना नोंथां? औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
दा आङो ओरैनो दुगैखांनानै जिरायनानै दंथ'यो नोंथाङालाय?
अ आं मानै ओरैनो दंथ'यो दुगैनानै बिदिनो बेलासिनि साहा लोंनो लादों आरो।
अ।
बिदिनो जोंहा बेलासिबाथाय बिदिनो सामफ्रामबो बिदिनो हुदा दङ जे बेलासिबा जोंहा साहा लोंनाय साहानि जोंहा नखराव बिराद बयबो मोजां मोनथारो आरो साहा लोंनो। बयबो साहा लोंग्रा गोजाथार बिदिनो जोंनि ओनसोल लाव बिदिनो साहा बिलाइफ्राबो दं नालाय ओनसोलनिफ्रायनो जोंहा खानानै मोनो बिदिनो गोबां बिदिनो न'आवनो देनानै फोरानो साहा बिलाइखौ। बेजोंनो साहा लोङो आरो नोंसोरनि ओनसोलावलाय बेबाय दि साहा बागान दंना गैया
जोंनि गामि बा जोंनि खाथियावथ' साहा बिलाइ गैया आङो बेबायदि ओ न'आवनो खानानै न'आवनो फोराननाय साहा मोनलोंफेराखै आरो जोंना ओरै खाथि खालायाव गैया नालाय ओरैनो जोङो गोजान थांनांगौ नाथाय अब्लाबो ब बेफोर जायगानिफ्राय जों लाबोनाय जाया ओरैनो बिफांफोरखौल' नुबोयो आरो दा नोंथांमोना ओरैनो माबायदि बानायो साहा बिलाइखौ
अ माबा नोंथां जोंनिया माने जोंनि गामि ओनसोलावबो बयहाबो बिदिनो ओ माने साहा बागान थायो नालाय ओमफाय बे साहा बागाननि ओरैनो बिदिनो ओ खानानै जोंहा दारिमिनाव हरो ओमफाय दारिमिनाव हरखांनायनि उनावहाय बिदिनो
औ
खाखांनाय लोगो लोगो जेनेबा खाखांनायनि ओ न'आव फैयोब्ला एसे एसे खानानै लाबोयो बयबो गावबा गाव जांगायाव बे खानानै लाबोनायखौनो बिदिनो ओ उवालाव देनानै
औ
उवालाव देनानै बिदिनो माबाजों आखायजों नाफ्ले नाफ्ले उवालाव देनानै बिदिनो सान्दुंङाआव फोरानो आरो ओमफ्राय बेनो साननै सानथाम फोर राननायनि उनाव मोजां रानबाथाय बेखौनो सा फुदुंनानै लोंबाय आरो
औ ओरैनो आंबो गोबां खोनादों ओ साहाफोरखौ साहा बिफांफोरखौ गोबां जायगायाव न'खर न'खरावनो गायनानै लायो आरो बेफोरखौ बिलाइ खिलिबाथाय बिलाइखौ फानहरो आरो न'आवबो बेबायदि खालामो आरो दा आं दासिमबो मिथिनो मोनाखैदि न'आवनो बानायनाय साहा बिलाइ आरो जोङो बाजाराव बायनानै लाबोनाय बेफोर मोननैनि गेजेराव साहा फुदुङोब्लाबो बब माबायदि ओ थावनायखौ मोनो बबे मोनसेया गोथावसिन होननानै नोंथाङा सानो
अ ओ साहानि थावनायखौ बुङोब्लाथ' जोङो माने न'निया बिदिनो एसे होनायावनो नाङो आरोना जायखौ जोङो हाथायनि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जोङो मोननाय बा लाबोनाय ओ साहा बिलाइआ बा सा फाथआ जोंहा मानि नांबाङा जायो आरो नाङा नाङा ओमफाय थावनायाबो जोङो एखेखौनो बुंनांगोन नाथाय बे नांनायनि खेथ्रआव आरो आरो जोंहा न'आव देनानै माबायोबा ओ बाहायोबा जोङो जेबो मुलि सुलि बाहायनाय जा लोगोसे जों दारिमिनफ्राव जों बुंनो हाला जोङो बेयावहाय मा मा मुलि हो दो बा माबाफोर होदेरनानै बाहायनाय जायो जों बेखौथ' बुंनो हाला जोंहा गामिनिया बिदिनो जेबो गैला आरो बिदिनो न'आव देनानै फोरानानानै डाइरेक्ट लोंनाय आरो
औ
दा आंबो मोनसे जोंहाबो ओरैनि सानजाहा मा होनोमोनलाय जेरै दिखियाजुलि ओ बेफोरबायदिथिं थाङोब्ला जोंनि जोंहाबो आबौमोन थाङोमोन माब्लाबा माब्लाबा बेरायनो जोंनि गोदोनि आयं बा आयं आरो मादैमोननियाव दा बिथांमोननि' न'आवबो गोबां साहा आबाद मावो आरो दा बिथांमोनहाबो न'खरावनो गावसोरनो बानायो फोरानो बेफोरखौ बानायोमोन आरो ओमफ्राय हेलाबथ' जोङो उन्दै उन्दैसोमोन नालाय दा बे समावबो लाब बोयोमोन आमफ्राय बेखौनो लोङोमोन आरो नाथाय दाथ' आं मिथिला गोदो माबायदिमोन दा आङो गोदानै बेफोरबायदि साहा बिफांनिफ्राय न'आवनो बाननायखौ मोनलोंफेराखै आरो दा ओरैनो न'आव बानायनाया बाजाराव बायनाय आरो न'आव बानायनाय माबायदि महरा माबायदि जायो ओरैनो
ए महराथ' जोङो माने न'आव बाहायनाया जोङो बैनियाथ' गोरलै गोरलै जाहैबाय जोङो बिायखौ जों साफातथि बुङो नाथाय न'निया एसे बिलाइआ गांलाब गांलाब थायो आरो माने देनाया मोजां ओरैनो देग्रोम देग्रोमफोर नाय नालाय बिदिनो बिलाइायाबो माने बिलाइ गथा गथायैनो थायो आरो ओ नोंथाङा बेनि अनगायै जोंहा ओ जेनेबा बेल फिथाइ गोरलैफोरखौ जो जोङो गोरलैयाव हानानै फोरान ना बेफोरखौबो जोङो साहा लोङो। नोंथाङा लोंफेरदोंना लोंफेराखै?
बेहेल बिलाइखौ जोङो गोथाङैनो गोथाङैनो होनानै लोङो आरो लोंनायालाय अब्लाबो जोङो साफारनि सायावसो बेखौ होदेरनाय जायो आरो मोदोमनायनि थाखाय
अ अ अ अ
औ आरो बेजों लोगोसेनो खमला बिलाइबो होयो खमला बिगुर खमला फिथाइनि बिगुरखौबो खानै लोङो आरो बिदिनो जोंनि आइमोना सम सम बानायबाय थायो आरो बिदिनो
बिदिनो औ नोंथां नों बुंनाय बायदिनो जोंनियाव बिदिनो माने बेहेल फिथाइ गोरलैखौहाय हानानै बा सुमफ्राम फिथाइ गोरलैखौ हानानै फोराननानै दोनो आरो गोरलै गोरलैयावहाय
अ
आमफ्राय बेखौहाय ओ उनावहाय साहा फुदुंनानै लोङो कालारा साहा बायदिनो सापादि बायदिनो गोजा ओंखारो बिदिनो गोजा माने मोदोमो आरो माने गावनि मोनसे मोदोमनाय फैयो माने लोंनोबो गोथाव मोनो आरो देहानि थाखायबो बिराद मोजांनो बैयो सुमफ्राम गोरलै जायखौ जों सफारिबो होननाय थिनाय जायो। ओ बेखौबो आरो बियो देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो
औ
बेखौ फोराननानै लोङोबा नोंथाङा खोनाबायमोन नामा बेखौहाय
आं बेखौ खोनाफेराखै नां दिनैसो खोनाजेनदों आंओ
अ
जोंथिं बिदि बानायफेरनाय जायाखै आइमोनहाबो मिथियोना मिथिया!
उम उम औ जोंनिथिं बिदिनो बाहायनाय जायो आरो बेखौहाय लोगोसे औ आथिखालावहायथ' जोङो बेफार फालांगिया सानफानिफ्राय सानफा देरलांनाय लोगो लोगोनो जों बिदिनो ओनसोल लायै ओनसोल साहा बागान बा साहा खेथि खालामनाया गोबां जाबोबाय गुबैयै जोङो साहा बागानखौ जोङो माने एसे गोरान गिसि बेबायदि ओनसोलाव साहा बिलाइआ बांसिन मोजां जायो होननानै खोनायो आरो जेरै जाय जायगायाव हा गोजा ओनसोल बेफोरबायदि ओनसोलनि ओ साहा बिलाइफ्रा बा साहाया बिराद मोजां कुवालिटि गोनांसिन जायो होननाय खोनादों खोनायो आरो बेनिखायनो माने बेबायदि ओनसोलाव बांसिन -नै गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। नाथाय आथिखालाव जों गामि ओनसोलावबो जोङो न'खर न'खर गायनानै लायो। बेफोरबायदि साहा बिलाइआ बैफोरबायदि साहा बिलाइनि रुजुनायाव माबाफोर गोरोबलायनाय दंना गैया नोंथाङा बेफोरनि सायाव मोनथिबायगौ नामा?
आङो बेफोरखौथ' बुंनो हाला दा आं खोनाफेराखै आरो एसेबां माने
लोगो नोंथाङा बेबायदि साहा दारिमिनफ्रावलाय थांफेरदों ना थांफेराखै साहा बिलाइ बानायनाय ओनसोलाव
ओरैनोथ' आङो बिदि नुफेराखै ओरैनो साहा बागानखौल' नुदों आरो। साहा बागानाव मानसिफोरा साहा बिलाइ खानो फैनाय बेफोरखौल' नुफेरदों। बेनि उनाव आङो दारिमिना माबायदि माबोरै खालामो बिनि मा प्रसेसिंआ माबोरै -माबोरै दङ बेफोरखौ आं मिथिफेराखै आरो दासिमबो।
अह औ औ। ओ सम मोनोबा नोंथाङा जों जोंनि ओनसोलाव नायफैनो हागोन। मानोना जोंनि ओनसोलाव बिदिनो साहानि दारिमिन दङ नालाय ओ बेनि मा माखासे बानायनायनि आदब खान्थि बा माबोरै माबोरै ओ गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जायो।
औ।
बेफोरखौहाय नोंथाङा नायफैनो हागोन लोगोसे जोंनि आसामनि साहाया जोङो मिथिखागौ जों बयबो मोनथि -खागौ जोंनि आसामनि साहा होनोबा जों बुहुमावनो मुंदांंखा।
औ।
बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो साहा बिलाइ बा साहा साफात -खौहाय दैथायहरनाय जायो आरो। आंबो जायगाफोरखौ मोजाङै मिथिजोबला बबे बबे जायगायाव बा बबे बबे हादोराव दैथायहरनाय जायो। नाथाय दैथायहरनाय जायो आरो गुबुन मोनसे गुबुन जायगा हादरफोरावबो।
औ औ औ खोनानो मोनदों आरो गोदो उन्दै उन्दैयावबो जोङो साहा आसामनि साहा दारिमिन होननाय माखासे फरा बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों। दा बेफोर समाव फरायनो मोनोमोन आरो माखासे गोबां मिथिनो मोनोमोन नाथाय जोङो फरायनानैल' आबुङै मिथिजोबनो हाया माखासे बे जायगायाव प्रेक्टिकेलि जोङो खामानिखौ मावोब्लासो बा नाय थांनानै जोङो बिजिरना नायोब्लासो जों गासैखौबो मिथियो आरो। दा उन्दै समाव फरायनो मोननायमोन बांसिनै आथिखालावथ' जोङो एसेबां माने फरायनाया गुबुन गुबुन जाबोबाय थायो दा बेनि उनाव माखासे खौ मिथिनो मोनजोबासै आरो ओरैनो नोंथांमोन -नियाव साहानि आबाद मावनाया बेसेबां गुवार दङ ओरैनो?
ओ बुंनो थाङोब्ला थ' सोरहाबा सोरहाबा माने गोबां गुवार गुवारानो दङ मानोना मानि हाग्रा ओनसोलाव आरो बिदिनो गावबा-गाव गावबा-गाव हा जेनेबा दखल खालामनाय बेबायदि हा थायोना बेबायदि हायावहाय ओ माने गोबां मानसिफोरानो माहाजोन माहाजोना बेखे बाने बुंनो थाङोब्ला गुवार गुवार जौसे बिघानिबो बांसिन बेबायदि माने सा गायनायखौ साहा बिलाइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
अ।
औ ओमफ्राय जायखौ खानो थाखाय जोङो गोबां समनि नांगौ। माने सम नांगौ जायो। सा खानो थाखायबो मानसि बा हाजिरा नांगौ। जाय होनांगौ जायो ओ बिनि अनगायैबो जोंहा गामिनि सोरबा सोरबा बिदिनो सोरबा सोरबा न'आव गायनानै लायो ओरैनो न'आव लोंनो थाखाय आरो दिनो एसे एनै माबानि थाखाय खरसानि थाखाय गावब गाव गावबागाव माने खिनि माने ओरैनो थानाय हाफोर दङ बेफोर हायाव गायनानै लायो आरो
अ
जायखौहाय माने खाथिनि दारिमिनावनो माने गावबा गाव खानानै बा ओ गावबा गावनो बिदिनो दैथायहरनायनि राहाखौ लायो आरो
ओरैनो नोंथाङा मिथिगौ नामादि साहा बिफांखौ गायजेननायनि उनाव बेसेबां बोसोरनि उनाव बेखौ आरोबाव गायस्लायफिननाय जायो?
ओ जोङो गोरलैयावथ' जोङो बिदिनो फुलि खालामनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
न'आवहायनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओ जेब्ला गायथारगोन खनसेनो गायनाय जायो आरो साहा बिलाइखौ बेबायदिनो गायस्लायबाय थानाय जाया। खनसेनो गायबाय बेखौनो माने जोथोन लाबाय थानांगौ आरो बिदिनो सम सम बोसोरै बोसोरै हाग्रा सुनानै होनांगौ सम सम मुलि सारनानै होनांगौ मानोना साहा बिलाइयाव गोबां एम्फौफ्रा अरो आरो राननो नागिरो दैबो सारनानै दैनि गोनांथि जायो बिदिनो ड्रेन जावनानै होनांगौ जायो दै जम दै होनो थाखाय गोरान जायोब्ला बेबायदिनो माने थाम ब्रै ब्रै
ब्रै बोसोरसोनि उनावहाय बिदिनो खाजानाय जायो आरो साहा बिलाइफ्रा
अ
नोंथाङालाय बेबायदि साहा बिलाइ खानायफोर खौ नुफेरदों ना नुफेराखै
साहा बिलाय खानायखौ नुबाय औ नुबाय मेचिनजों खानाय आखाइजों खानाय बेफोरखौ नुबाय आरो आरो आंबो निजा थांनानै बिदिनो गांफा गांनै खाफेरबाय आरो बिफां दालइ बेखौ बोखानानैबो न'आव लाबोनो मोनफेरबाय आरो
अ अ
बेखौ आङो मिथिनो मोनो आरो दा ओरैनो बे साहा बिफां बिफाङा बेसेबां बोसोरसिमहालागै बिनि बिलाइया खाजायनाय जायो ओरैनो
अ माने नोंथां साहा बिलाइथ' जोंहा गोबां बोसोरसिम खाजायो। जेसेबांनो साहा बिफाङा बोरायगोन एसेबांनो बिनि माने गुना बाङो होननानै जों खोनायो। बेबायदिनो जोङो ओ चाइना हादराव जोङो नाहरनो थाङोब्ला चाइना हादरानो गिबिसिन सा आबाद मावजेननाय हादोर नालाय बिसोरनि गोजाम गो जोङो साहा बागानफोरखौ जोङो नाहरोब्ला जोङो थामजौ ब्रैजौ बोसोर